हेल' औ खोनादों दे
मा
ओ दङ ओरैनो
अ ओंखाम जाबाय नामा?
औ जाखांबाय।
अ दा जोङो सावरायनिसै होमबा न ओ ओ जानाय लों बुंनायनि सायाव
औ
औ दा ओ जोंनि जोंनि बे ओ समाजाव माने हारियाव ओ ओ जानाय लोंनायाथ' बहुद माने रोखोम रोखोम दङ नालाय
औ
ओ जेरैहाय अनला ओंख्रै सबाइ ओंख्रै ओ बेबायदिनो नाफाम ओ बायदि बायदि दा बेफोरखौ बेफोर खौ माबायदि संनाय जायो बेफोर खौ जों गुवारै सावरायनोसै दा जों अनला ओंख्रिखौ माने जानो गोनांब्लाथ' ओ गोबां माने भेराइटिस टाइपनि ओ मुवा बेसाद होनांगौ जायो नङा होमबा ओ जेरैहाय माने गिबियावनो माइरं खौ ओ सोमना दोननानै ओ अन गुन्दै खालामनांगौ जायो
औ
आरो बिनि उनाव माने ओ संनो ओ संनो थांनायाव ओ माहायबाफोर ओ मुवा फोर जेरै जेनै जेरैहाय ओ दाउ होनोब्लाबो दाउखौ जोङो ओ एवफ्रामना लाग्रोनानै बिनि उनाव दै होनानै ओ खारदै खारदैखौ होनानै आरो गोदौवोब्ला गोदौवोब्ला माइरं गुन्दैखौ एसे एसे सारनानै बिदिनो फोमोननाय जायो जोबोर गोथाव जायो नङासै
औ
ए आरो ओ नाफामखौबोथ' ओ एसे माने ना गोरान ना गोरानखौ एसे फोरानदबनानै नाखौ फोरानदबनानै थास' बिसंखौबो एसे फोरानदबनानै ओ जयैनो देनानै जयैनो देनानै माने नाखौ एसे सिगाङावनो माने फोराननानै एसे फोरानदबनांगौ नालाय बिनि उनाव थास'खौ थास'खौ देग्रोना देग्रोनो नाङा नाखौसो माने देग्रोना लानांगौ बेनि उनाव थास'खौ एसे एसे होनानै देलांबाय थानांगौ आरो देनानै जेथिया माने लाथा लाथा जायो अब्ला माबा मा होनो औवानि हासुङाव एसे टाइदै सोनांगो आरो बे टाइटै सोखांनायनि उनाव ओ माने फुल जायोब्ला माने टाइट जाखाङोब्ला बिनि उनाव ओ खारदैखौ एसे लिरथेना होनांगौ आरो
औ
औ माने जिगाबफोर नङाब्लाबो लाइ लाइ बिलाइ होयोब्ला मोजां जायो आरो बे खारदै लिरथेनायनि एसे जायगायाव औ बिदिनो
औ
दा नोंथां नों नो औ नोंसोरनिथिं जाय आरो बोरै खालामोथाय
औ ओ जों नाथ बिदिनो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ गोबां दंखायो ओमफ्राय बिदि नाफाम बानायनायफोराबो जोंनि जायगायावबो बानायो आरो बानायनाया बिनिफ्राय गोदोनि समाव जेरै जोंनियाबो नों बुंनाय बायदि बिदिनो माखासे जे आ मा होनगोन बेखौ ओ औवा हासुङाव बिदि देनानै ओ ना गोरानखौ फोरानबाय फोराननानै ओमफ्राय नाखौ फोराननानै देबाय देनानै ओ थासफोर‌ होनानै देबाय ओमफ्राय माबेबा माबेबा जाय माने खुमब्राफोरबो होनानै देयो होननाय खोनादों आरो आङो ओमफ्राय बेखौथ आङो नुफेराखै नुनाया
खोनायाखैबो दामानि औ खोनादों आरो आङो
इनि उनाव गोदोसो जोंनिथिंजाय माने औवा हासुङाव सोनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय दा माने मानसिफ्रा भयामफ्रावसो सोनानै दोननाय औ बेफोरबायदिखौ नुसै आरो जोंनिखिजा औ
औ सहस नालाय
औ औ
हम
बिदिनो आरो बेबायदिनो गोबां दंबावो माने गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव माने दोरोङारि ओंख्रि संनायफोराबो हुदाफोरा माने गोबां आलदा जालांबाय आरो जेरै ओ नारजि जि ओंख्रिफोर संनाय होननानै बुङोब्लाबो ओ जोंनियाथ गोदो अरावसो संखायोमोन नालाय बांसिन अरावहाय जेनेबा नारजिखौ रुबाय खारै होनानै बेफोरबायदिसो रुयोमोन ना ओमफ्राय दानियाथ माबा ओ कुकारफोरावसो माने
माने संनाय रुनाग्रोनाय बिदिखौ नुनोसै आरो औ औ
ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ माने माने साराय गुदुङाव एवग्रोना लानानै सिफ्लेनानै माने ओ उनावहायसो खारै होनानै रुनाय बेफोरबायदि गोबां माने आलदा आलदा प्रसेसजोंहाय नार्जि ओंख्रिफोर
बो संनायखौ नुसै आरो दाना। औ औ
औ
नोंथांमोननिथिजों नारजि ओंख्रिखौहाय माबायदि सङो? बिदिनो माने नों बुंनाय बायदिनो सङो आरो ओ अरावबो सङो संनाया। जोंना आरो गामि गामि नालाय। बिथिंजाय माने गिबियावनो जेनेबा बे नारजिखौ सायनानै थाराफोर खौ गारनानै सोमना दोननानै एसे सोमना दोन। खांनानै एसे गुरै जायोब्ला ओ दै गुसुआव माने सारायाव होनानै खारैफोरखौबो जमा होनानै माने जमा बिदि होआ खारै माने होथ'आ ओमफ्राय दै गोसुवाव होयो होनानै एसे रहायग्रोना लानानै खारैखौ होयो आरो बिदि खालामो दा आरो माने नै दा माबाफोरखौ नायनानै मा होनो थासारिखौ नायनानै गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै संनानै जानायखौबो नुयो बेनोसै आरो
माने आथि खालावथ' समनि आंखालबो जाबाय नालाय बयबो माने थाब जानायखौसो नायो आरोना ओंख्रिफोर संनाया दानिया औ
गेसाव गेसाव सङोब्ला औ दे नोंसोरनिथिंजाय मा होनदोंमोनलाय ओं
औ दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां दङ बिदिनो जोंना सावनानै जानाय रुनानै जानाय आरो मा होनो बाथोन जानाय हांनानै जाना नाय बिदि एव फ्रामनानै जानाय बिदि गोबां रोखोमनि जानाय जायोना जोंना
औ औ
माखासे बेदरफोरखौबो जोंना माखौबा हांनानै जाबाय बा सावनानै जानाय बेफोरबायदि गोबां ओ जानाय गुबुन गुबुन रोखोमै जानायफोरखौ नुनो मोनो आरो। जोंनाव अनला ओंख्रिफोरखौबो दाउजों जायो। अमा बेदरफोरजोंबो जायो मालाबा मेवाइफोरजों जानायखौ नुनो मोनो आरो औ।
नाफामखौबो खायसे खायसे बहाबा बहाबा होद लानानैबो जानायखौ नुयो आरो। औ
माने ओंख्रिफोरावबो होला लाबायनानै जानायखौ नुलाबायो।
थ गोदो गोदाय माने ओ ना फामखौ एवनानैसो जायोमोन आरो। एसेे थख थेप बानायनानै रानथेब बानायनानै जायोमोन आरो।
बाथोनफोर बायदि आरो
बाथोनफोर बायदि
औ आरो
आरो माने गोदोनि समाव नाफामखौ माने खारैफोरजोंसो बिदि संनानै बाथोन जानाय बिदिखौ मिथियोमोन आरो नाथाय आथिखालावथ माने थावजोंबो एवफ्रामनानै जानाय थावजों
थाव होनानैबो जानायखो नुयो।
उम
जानाय लोंनाय हुदायाबो जोंना समजों लोगोसे गोबां सोलायबोबाय आरो दायो औ।
उम गोदोथ ओंखाम ओंखाम गोजां ओंखाम दैसोमफोरजोंबो ओ गोबां माने बाथोन बाथोन जायोमोन आरो। औ गांजेमा खांख्राइ बिफोरबायदिनो।
औ
औ दा आथिखालावथ बेफोरखौ मोननो थांला नालाय। उम बिनो आरो
जोंनायाथ बर'फ्रा बिदिनो नाहा मैहा थांनानै बा मैहुर खालामनानै जाग्राखा नालाय मा मोनो बेखौनो माने जालाबायनाय जाखायोमोन आरो।
आथिखालावथ' औ औ दाबो माने एम्फौ लाथा बै एम्फौ लाथा फिसिनानै ओ गोबां माने ओ मुलाम्फा जानायखौ जोङो माने नुबोगासिनो दङ आथिखालावथ' गोबां माने मा बेसेना बांबाय आरो।
औ
ओम बे एम्फौ लाथानि बे खुन्दुआ बे फिथोबा औ किजि किजि फिफटिन हानद्रेद बेफोरबायदि जाबाय आरो। जिबाजौ बेफोरबायदि उम हायोब्ला मुलामफा गोनां जायो एम्फौखौ मोनजाबाय आरो औ औ रां मोनबाय औ न'खरनि थाखाय एसे सबाय बेफोरबायदि आरो। आथिखालनि आइजोफोरा गोबां माने बेफोरावबो गोसो होनायखो नुहांदो आरो।
औ औ
गोदोनिया गोबांमोन। नाथाय गोदोनिखौनो माने एसे ओ होसोनाय बायदिखौ नुहरदो आरो गो दोनि बे माबा ओ खामानिखौनो माने लाफिननायखौ नुहांदो दा।
औ
जि दानायफोराबो माने ओ औ औ जाबाय।
औ दे बिदिब्ला बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबनोसै औ।
दे बि फोजोबसै दे औ।